हेल' नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
अ जिरायना दं नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
ओ अब्ला आं नोंथांजों गुबुन मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा। ओ ओम ओ जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआवहाय मिथिंगायारि सम्पदआ माबायदि गोनां। गोनांथार बे खौ ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन। दा नोंथां सोंनाय बायदि ओ मिथिंगायारि सम्पदआ जों सुबुं माहारिनि जिउआव माबायदि गोनां। दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा मि थिंगायारि सम्फदा जों सुबुं माहारिजों थांना था सान्दियाव ओ बा सुबुं माहारिजों गोदोनिफ्रायनो खाथि सोमोन्दो गोनां।
औ
ओ थांना थासान्दियाव बे मिथिंगायारि सम्पदा ओ जों सुबुं माहारिजों थाबायानो थागोन। सोमोन्दो थाबाय थागोन मानो होनोबा जों। जों गोदोनिफ्रायनो जों जेब्लानिफ्राय मानसि ओ
महरै जोनोम मोनबोदों नङा होमबा औ
थांनानै दंबोयो बै समनिफ्रायनो जों ओ जोंनि नांगौ जानाय गासै मुवा बेसाद आइजें गासैखौबो जोङो मिथिंगानि गेजेरनिफ्रायनो मोनजोबनाय।ओ गोदोनि समाव बुंनो थाङोब्ला जों सुबुं माहारिफोरनाव थानो थाखाय जोंहा न' बां मोजां गैयामोन दा बै फोरावनो जों जोंनि सुबुंफोरा मिथिंगानि हाजो खंखर बायदि बायदियाव थाबाय थानानै ओ जिउ खुंबोनांगौ जादोंमोन। आरो दाबो जोंहा मिथिंगानिफ्राय माखासे सम्पद जाय दंफां लाइफां। औवा बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरो जोंनि सुबुंनि ओ सुबुं जिउनि ओ थां थांना थांना थानायाव मदद होबोगासिनो।जायफोर ओ दंफांनिफ्राय जोङो न' बां लुबोदों औवानि फ्रायबो जोङो न' बां लुनायावनो ओ जोंहा ओ मदद मोनदों आरो बिदिनो जोंहा न' लुनायाव गोदोनि समाव थिं गैयामोन। जायनि जाहोनाव जों मिथिंगायारि सम पद जाय खासि हाग्रा होननानै बुंनाय जायो बेखौनो जोङो खासि हाग्रा बा थुरि हाग्राखौ खौनो जोङो न'नि खुम बानायनानै लानाय जायोमोन आरो बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि जिउआव जेसेबांखिनि नांगौ जानाय ओ गोनांथि मुवाफोर बेफोरखौ जोङो मिथिंगानि मुवानि ओ मिथिंगायारि सम्फदनिफ्रायनो जोङो बुंनानै लाजोबनो हानाय जादों आरो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओंखाम संनायनि सिगां जोंहा माइरं बा माइरं सालिनांगौ जायो। बा माइरंनि सिगां जोंहा माइ जावनांगौ जायो दा बैफोर माइ जावनाय आइजें जायखौ जों संग्रा होनना मिथिनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जाय माइरं सालियो बेखौ जों सान्द्रि होननानै मिथिनाय जायो। जायफोरखौ जोङो मिथिंगायारि सम औवानिफ्रायनो जोङो बानायनानै मोन नाय जायो। बेल' नङा जों औवानि फ्राय गोबां रोखोमनि जिसिबां जे ओ जे जों जोंनि जिबन ओ नांगौ जानाय बेफोरखौ जों गोबां गुबुन गुबुन ओ आदबै गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो आइटेम मुवा बेसाद बानायनो हायो आरो।
औ नंगौ।
दा बिदिनो जोंहा ओ सुबुं माहारिया थांना थानो थाखाय जोंहा आबाद मावो। दा बै आबाद मावनायाव जोंहा औवाफोरनिनो जोबोर गोनां जायो जेराव जों मैगंनि बैसां होनाय ओह्म बेजों लोगोसे जोंहा मै मैगं-थाइगं गायनायाव जेवरा होनाय बैफोरावबो जोंहा ओ औवाया खामानि होयो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा औवा जायखौ जोङो आबाद मावनानै रां आरजिनोबो हायो। ओ जेराव जोङो ओ गोबां रां बेसेन ओ गोबां रां ओ मा होनो इनभेस्ट खालामालासेनो जोङो बिनि आबादनि फिथाइखौ जोङो मोननो हायो जेराव जाय जों औवाखौ फार्स्टआव ओ गायनायाव जोंहा बेवहाय जेबो केमिकेल बा रासायनारिक मुवा बा मेडिसिनफोर जेबो होनांगौ जों जाया। बिदिनो जोङो मिथ थिंयारि सम्पदनिफ्रायबो माखासे मुवा बेसादफोरखौ ओ फाननानै बा आबाद मावनानै जोङो रां आरजि नायो आरो। जोंनि नख'र संसार थानाय समाव दानायाव आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ न'-बां लुनायावहाय ओ बाथाम थखथानि गोनांथि जायो।
औ।
फोरबो जोंहा मिथिंगायारि सम्पदआवनो थानाय जोंहा बि फां लाइफांनिफ्राय जों मोननो हायो आरो।
औ।
आरो बेजों लोगोसेनो ओ बिफां लाइफाङा मोनसेल' रोखोमनि थाया गोबां रोखोमनि थायो। जाय बिफांफोरा बोथोर लायै बोथोरजोंनो फि थायहोयो। जेराव जों दा दैज्लां बोथ थोराव थाइजौ खान्थाल आ लिसु बायदि बायदि रोखोमनि बिफांफोरा जोंनो दायो जानो फिथाइ होदों। बा बेजों लोगोसे जोङो आ बेखौ गायनानै बा बिनि फालांगि खालामनानै जोङो आ रां खामायनोबा रां आरजिनोबो हायो आरो।
औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो जों सिगांनिफ्राय बा गोदोनिफ्रायनो ओ नोजोर होयोब्ला नुबोदों जे मिथिंगाया बेबायदिनो जोंनि ओ सुबुं समाजाव जौ जोबोरैनो खाथि सोमोन्दो गोनां होननानै जों बुंनो हायो आरो।
औ।
दा नोंथाङाबो बेफोर ओ बाथ्राफोरखौ नुहुरदों नामा?
औ नंगौ नोंथां उम मिथिंगा गैयाब्लाथ' जोङो सुबुं माहारि एबा जिब जुनार जिउ गोनां बेसादानो जों थांनानै थानो हाया। औ। लोगोसे जोङो ओ बर' हारि जानानै जेनेबा बर' हारि महरै जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया आबै आबौमोनहा मिथिंगाखौ मोजां मोन मोननानै ओ हाजो गुदि एबा हाजो सेर सेरावहाय थाफैनायखौ जों बांसिनानो नुनो मोनो।
औ।
औ ओ जोंनि मिथिंगानि जोंनि मिथिंगायाव जाबायदि नेचारेल बार मोनोना दंफां लाइफां दंफां लाइफांनि बारहावा मोजां अक्सिजेन बेफोरबायदिखौ जोङो टाउन एबा ओ गुबुन जायगायावहाय जोङो मोननाय जा जाया।
औ।
औ अ जोङो जों नोंथाङानो बुंलांबाय जे दंफाङा ओ दंफां लाइफाङा जोंनो सम आरो बोथोरजों लोगोसे फिथाइबो होयो होननानै।
औ।
सम आरो बोथोरजों लोगोसे फिथाइ होनायनि अनगायैबो जे जोङो दंफाङा दंफाङा जोंनो साया होयो जेब्ला जोङो गरम गरम बोथोर एब्ला ओ गरम बोथोर जायोब्ला अब्ला जों दंफां सहानि सिङाव जिरायनानै आराम लानो हायो एबा थाजिम मोनो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों बुं।
अ मिथिंगा होनोब्लाथ' मिथिंगानि सम्पद होनोब्लाथ' जोंहा बार दै हा बिफोरबो बेफोरबो गासिबोआनोखा नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
जोंनो हां लानायाव मदद होयो लोगो आरो दैया जोंनि थाखाय लोंनायाव आरो अ दै गैयाब्लाथ' जोंहा आबाद मावनाय एबा दंफां लाइफां गासैबो थांनानै थानाया उम थांनानै थानाया गोब्राब दैनि थाखायसो जोंङो थांनानै दं लोगोसे अ सानदुं अ खाजों ओ सानदुंखौबो जोंनि थाखाय नांगौ लोगोसे अखाया जोंनि थाखाय गोबां ओ मुलाम्फा आरोना जो ओ जोंङो ओ मायबा मोनसे दंफां एबा लाइफां गायोब्ला जोंहा अखानि गोनांथिया जोब बोद ओ जोबोद बेसेन गोसा आरो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
ओ अखा दै गैयाब्लाथ' जोंहा उम आबाद आबाद मावनायनि जेबो मुलाम्फायानो गैया मानो होनोबा जों दै अखा गैयाबा जोङो आबाद खौनो मावनो हाया।
औ
औ औ आङो बेखौनो बुंनो सानो जे ओ जोङो मिथिंगा अ बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय मिथिंगानि सम्फद महरै ओ आङो जाहाथे जोंनि जायगायावहाय दा गोबां दंफां लाइफां दान फायनायखौ नुनो मोनसै। औ बेफोरखौ ओ जाहाथे दानफायालासि नो अ जोंनि मिथिंगानि एबा मो जा बारहावानि थाखाय दानफाया लासिनो दोनो नांगौ जायोब्ला दंफां दान फांसे दानफ्लायोबा बिनि सोलायै अ फांबै फांब्रै एबा फांबा ओ बिफां फुलि गायग्रो। गायग्रोहोयो आं खौ लुबोयो आरो
औ औ
औ अ लोगोसे मिथिंगानि समखौ औ खोनादों।
औ
अ बिफां लाइफां एबा बिफां होनोबाथ' जोंहा गोजौ गोजौ जानाय दंफांफोरखौसो जों बिफां होनो लाइफां होनोब्लाथ' जोंहा माखासे मानसिनिख्रुइबो गाहायसिन हाग्रा ग्रा बंग्रा अ फिसा फिसा दालाय दासा बे बेफोरखौसो लाइफाङाव गोलैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ
लाइफांफोराबो जोंनि ओ माखासे ओ मोसौ बोरमा जिब जुनार फि नायावहाय गोनांथि होयो नङा होमबा? जायखौ जानानै जोंनि ओ जुनारफ्रा मोसौ बोरमाफ्रा थांनानै थायो।
औ औ औ नंगौ।
अब्ला नोंथांमोननि जायगायावहाय ओ दंफां-लाइफां फोजोबस्रांनायखौ नुनो मोनो नामा?
औ जोंनि जोंनियावल' नङा फ्रायनो जोंनि समाजावनो ओ जेराव जाय सुबुं माहारिनि ओ बिबांथिया बांनायलाय दा सुबुं माहारिफोरनो थाग्राना थाग्रा जायगानि गोनांथि जादों दा बैफोर बैफोर बिनि थाखाय गोबां बिफां-लाइफांफोरखौ दानफायनायखौ नुनो मोनदो। जायनि जाहोनाव जोंनि मि थिंगायारि बिफां-लाइफां बा मिथिंगायारि ओ हाग्रा बंग्रा काजिरङगा बायदिफोरा गोमालांजोबनो हमगासिनो बेखौ नुनो मोन दों आरो दा आंबो सानो जे फांसे बिफां दानफायनो सानोब्ला फांथामबा फांब्रै बिफ बिफांखौ ओ गायग्रोना दोननांगौ। बेखौ मानो होनो बा जों बिफां बिफां लाइफां गैयाबा जों ओ सुबुं माहारिया थांनानै थानो असम्भब नङा माने।
औ नंगौ ओ अब्ला नोंथांनिफ्राय मिथिंगायारि सम्पदनि बागै मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिम रोजा रोजा जोननाय थाबाय।
अ अब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय न नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ नोंथां जागोन दे।